हेल खुलुमबाय नोंथां। खोनानो मोनाखै नोंथां। हेल' नोंथां। खोनादोंना नोंथां औ नोंथां‌ खोनादों। खोनाबाय नोंथां।
नोंथाङा
औ नोंथां नोंथां बेखौ आङो मोनसे गोनांथार आयदानि सोमोन्दैसो सावरायनानै फनखौ हरनाय जादों नोंथां नोंथाङा आंजों सावरायनो हागोन नामा?
अ' नोंथां हागोन हागोन नोंथां मा मा
औ नोंथां ओ नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा औवाजों औवानि औवाजों बानायनाय आइजें - आयलानि सोमोन्दै जेरै जोङो जोंहा सखाइ जेखाइ खबायाइफोर बर'नि ओ आइजेंफोर आरो बेनि सोमोन्दै नोंथां आंनो एसेखौ फोरमायना होनोसै मा मा बानायनो हायो।
अ' नोंथां हागोन नोंथां।
म
ओ औवानि बानायनाय आइजें होननानै बुङोब्लाथ '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
मुवा बेसाद बाहायबोयो
बेखौनो जों बसिनानै लानाय नुनो मोनो थां
नाययावनो माने जोंयाव बाहायबाय गोदो गोदाय जाबाब
मानो होननानै बुङोब्ला जोङो औवाखौनो गुबुन- गुबुन
आयजें - आयला नांगौ जानाय मुवा बेहाल जोंङो बेनिफ्रायनो जोंङो नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ दा गिबियावहाय जोङो
जोङो बेखौ औवाजों बानायनानै लायो गिबियावहायनो जेरैहाय
द
मा होनो इन्जुर दुमनाय ओ गोजौआव उखुम होनाय जोङो बैफोरखौनो औवाजों बानायनानै लायो आरोना।
इ
ओ ना हमग्रा आइजें आयलानिफ्राय आङो बुंग्रोनोसै नोंथां। दा गिबियाव जोङो ना हमग्रा आइजें - आयला होननानै बुङोब्ला जोंहा दङ ओ जेखाइ, खबायाइ ओफ्राय ओ खखा, सेन बेफोरो जाहैबाय जोङो गासिबो औवाजों बानायजोबो नोंथां।
औ नोंथां। द द म जखाय खथाय गोदो बे मा होनो थाखाय बादा औ नोंथां औ नोंथां
बबेबा मोनसे दै बोहैनाय जों
बिनिफ्राय
ओ खखाया जोंहा फारसेल' लामा दं आरो ना। जोङो बेखौहाय ओ नाया जेब्ला गोजौनिफ्राय गाहाय थिं फैयो बा जोंहा ओ दै बोहैनाय लामाजों फैयो अब्लाल' जोङो खखाखौ सानानै दोननो हायो आरो ना नोंथां दा
बेजों लोगोसे जोंहा ओ
दंबावो बिदिनो गोबां रोखोम नि ना हमग्रा आइजें आइला जायखौ जों औवाजों बानायनाय बानायनानै लायो। दा बिनि उनावहाय जोंहा दङ ओ
नांगौ जानाय माखासे मुवा बेसाद जेरै औवाजों बानाय जानाय औ गिबियाव हाय' जोंहा दङ ओ जोंहा दङ ओ
मा होनो ओ दामजु जोंहा बर'नि माखासे
ओ दोरोङारि दामजु बेफोरावबो जों औवाखौ बानायनाय नुयो। ओ जेरैहाय दङ सिफुं थरखा गंगोना बैफोरखौ जोङो मानि औवाजोंनो बानायनानै लायो आरोना नोंथां।
अ नोंथां
जेरैहाय जोङो सिफुंखौहाय मा ओ मोनसे ओ औवा फर' लानानैहाय जोङो बेखौ फारसेथिं गानथि लानानै
सिफुंआनो जाहैब बाय जोंहा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे दोरोङारि आगजु दोरोङारि दामजु जायखौ जोङो
माखासे दामनाय देनाय आरो माखासे माबाफोर आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोदोनिफ्रायनो बिदिनो रंजानाय बाजानाय बैसागु बोथोरफ्राव बाहायो बेनो जाबाय जोंहा थरखा आरो दा बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो ओ गंगोना बे गंगोनाखौ जोंहा बानायनो थाखाय माखासे रोंगौथि गोनां मानसि
रोंगौथि थानाय जानांगौ आरो ना मानो होननानै बुङोब्ला गंगोनाया मोनसे फिसा रोखोमनि दामजु आरोना। आरो बेव-बेवहाय गोबां रोखोमनि ओ महरफोर होनांगौ जायो नङाब्ला बे दामजुआ
दामजुआ माने दामजाया आरोना नोंथां। औ नोंथां दा बेजों लोगोसे जोंहा गोबां गोबां रोखोमनि औवाजों बानायनाय माखासे थांना थानायाव गोनां जानाय मुवाफ्रा गोबां दं आरो ना नोंथां।
नोंथां आं नोंथांनिफ्रायबो औवाजों बानायनाय माखासे
आइजें आयला नांगौ जानाय मुवाफोरखौ आं नोंथांनिफ्रायबो माखासे सोंनानै लानोसै।
औ नोंथां नोंथाङा जेरै जोंनि औवाजों बानायनाय जोंनो सोमोन्दै गोबां फोरमायबाय थिग बेबायदिनो आंबो नोंथांनो जोंनि सो मा होनो सुबुं माहारिनियाव गोनांथि जानाय औवाजों बानायना आइजें आइलानि सोमोन्दै फोरमायनो नागिरबाय। बिदिनो दोङो आरो नोंथां जोंनि जोंनि जिउआव नांगौ जानाय बु सुबुंनि जिउआव नांनाय जानाय गोबां औवाजों बोननाय आइजें आयला जेरै औवाजों बानायनो हायो जों जिरायग्रा सियारबो बानायनो हायो नोंथां आरो बि बिदिनो हायो जोङो औवाजों बानायनाय गोबां आइजें जेरै जोङो दामजुफोरनि गेजेरावबो थरखा दोङो नोंथां। बे थरखाखौ बैसागु मोसानायाव बाहायनाय जायो नोंथां। बे थरखा खाया जाबाय ओ मा होनो जोंनि बर' सुबुंफोरा बानायो बेखौ एबा बे थरखाखौ ओ मा होनो उदैखौ दानफ्लंनानै आरो औवाखौ सिंखावनानै बानायनाय जायो गुबैयै। ओ बे थर खाया बैसागो ओ मोसानायाव बाहायजानाय मोनसे आगजु आरो नोंथां। बेबायदिनो दोङो आरो मा होनो औवाजों बानायनाय आगजु जोङो मा होनो ओ बुंनो थाङोब्ला सिफुं सिफुंखौबो जोङो जोंनि बर' ओ समाजाव एबा जों बागुरुम्बा मोसानायाव जोंनो नांथारगौ जानाय मोनसे आगजु। बे सिफुंखौ ओ औवा फिसानिफ्राय औवा औवा बिजलिफ्राय बानायनाय जायो नोंथां। बे बेयाव सिफुङाव गासै गुदुङा ओ मोनबानि थायो आरो सातथानि थायो आरो नोंथां। खेराइ मोसानायाव गुबैयै सातथा सिफु ओ सातथानि ओ गुदुं गोनांखौ बाहायनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो आरो न नङा होमबा नोंथां? औ। बेबायदिनो सिफुंखौबो जोङो औवाजों बानायनाय जायो आरो दंबावो जोंहा ओ ना हम नायाव बाहायनाय आइजें आयला जोंनि बर' सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोर आइजें आयलाखौ बाहाय बुदों आरो ना हमनायाव जेरै दोङो बेयाव फलान दोङो आरो नोंथाङा। बे फलानखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो। ओ मा होनो बिलोआव जेब्ला ना गिदिर नो थाङो अब्ला बै समाव बे फलानखौ ओ मा होनो ओ ना हमनो थाखाय जोंनि बर' सुबुंफोरा बाहायनाय जा यो जेब्ला गासिबो सुबुंफोरा ज' ज' थाङो अब्ला बेखौ फल'जों जोबै जोबै नाखौ ना गिदिरफोरखौ फोनांनानै हमनाय जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो मावो ना खांनायाव बायनाय आगजु जोंना खाखि बे खाखिखौ बोरै बानायो होयो माबोरै बानाय होनना बुङोबा जों बेथ' गोरलैथार नोंथां। बे खाखिखौ बानायनो थाखाय गिबियावनो जोंनो औवा ओ औवा ओ थसेखौ सिंखावनानै फिसा फिसा खाथि थि जिरना लानांगौ। बेखौ इनिफ्राय औवाजों औवानि जिरनाय आरुंजों हेबनाय जायो नोंथां। बे बेयाव बारा नाङा खाथिखौ ओरैनो मोनब्रै, मोनबा, सयथासो होबानो बे खाखिया जायो आरो नोंथां। बे खाथिखौ गुबैयै जेब्ला ओ उदां फोथार जेरै जोङो ओ दै बोहैबाय थानाय जायगायाव आलि फिसायाव जोङो सानाय जायो। जाहाथे नाया हा-हाबनानै बेहाय गो फास ओ नांथानानै फासि सिना थायो आरो। बेनि थाखायनो ओ मा होनो बे खाखिखौ बानायनाय जायो। बे खाखिया गुबै मोखांथिं गेदेर आरो खिथौथिं फिसा जायो। जायनि जाहोनाव नाया हाबनानै उनथिं गिदिं बोफि ननो हाया आरो नोंथां। बेबायदिनो जायो आरो नोंथां बे खाखिया आरो दंबावो जोंहा ना हमनायाव बाहायनाय आइजें होनना बुङोब्ला मोनसेबाव बेनो जादों मा नोंथां? ओ औवानि औवाजों बानायनाय मोनसे जं। औवाजों मोनसे जं बानायोमोन बेखौ गोदो गोदायनि सुबुंफोरानो देखायबुदों जेब्ला आबाद मावनो जानो रोङै समावनो बे जंखौ बायनाय जादोंमोन आरो नोंथां औवाखौ मोनसेखौ जों मा ओ बिजौखिं मोनसे बिजौखिं संफार दाननानै जोङो नाखौ बेजों सुनानै मैहुर खालामायनाय जायो आरो जेरै जिब जुनारखौबो जोङो बिदिनो खालामोमोन नोंथां थिग बेबायदिनो नाखौबो बेजोंनो बानायोमोन आरो सुनानै जेब्ला नायाखा नुयो नाखौ जों जंजों सुनानै नाखौ लाना फायोमोन आरो नोंथां बेबायदिनो ओ खालामनाय जायो नोंथां आरो दंबावो जोंनि गेजेराव ना हमनाय आइजें बुङोब्ला ओ माहोनो नोंथां ओ बे जेखाइ आरो खबाइ बे जेखाइ खबाइखौ जोंनि बर' आइजोफोरानो बाहायनाय जायो औ नोंथां आरो बेबायदिनो दंबावो जोंहा हौवाजों बानायनाय आइजें होनना बु बुङोब्ला मा होनो दाला एबा बेखौ संग्राय होनना बुङो बुङो आरो नोंथां बे संग्रायखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो दंबावो जोंहा सान्द्रि सान्द्रिफोरावबो बेखौ ओ माइ सलिनायाव बाहायनाय जायो माइरं सालिनि थाखाय फिथा सालिनो थाखाय जेरै जोङो ओ मा होनो दाला ओ संग्रायखौबो जोङो माइरं जावनायाव बाहायना नोंथां बेबायदिनो बेखौबो बे मोननैया जोंनि बर' न'खराव मोनसे गोनांथार मोनसे बे आगजुफोरा औवाजों बानाय जानाय बेबायदिनो गोबां दोङो जोंनाव औवाजों बानायनाय आइ आइजें आइलाफोर। औवाफोर बानजायनाय जोंनि जिउआव एबा सुबुंनि जिउआव नोंथां। औ दा नोंथां ओ बेफोरनि अनगायैबो जोंहा औवा बाहायनाय होनना बुङोब्ला जोङो गुबैयै जोङो न' लुनायफोराव बाहायो जेरै जोङो न'नि गोदो जोङो न'खौ थोरिजों एबा जिगाबजों नाराजोंसो बानायोमोन नालाय बेफोराव जोङो औवानि गोबां गोनांथि जायोमोन, जेरै जोङो न' खेङोबा औवानि खें होननानै बुंनाय जायो बेफोरखौबो जों औवाजों बानायनाय जायोमोन औवा खानानै। बेबायदि न'फोराबोथ' जोंना बर'यै बुंनो थाङोबा गुबैयै अबाजोंनो बानायनाय न'। जों बर' सुबुंफोरा ओ फाखा एबा इथाजों बानायनाय न'फोराव बांसिन थानायखौ जों नुनो मोनो आरो थां औवाजों बानायनाय नफोरखौ बांसिन नुनो मोनो, दे बिदिब्लानोंथां जोंनाथ' समाबो जाना हैबाय दोनथ'सै नामा नोंथां औ औ जोब्बायदे औ दे नोंथां।
औ।
गोजोननाय